हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै आंनि माथोखौ नोंथां हेलौ
खोनादों खोनादों।
आं नोंनाव हरदोंमोन ओमफ्राय नांहिरदोंना नांहैयाखै नोंथां नोंनाव फन?
आंनाव फैयाखै बर्थमान।
खोननै गोजो हरदोंमोन आं थाङासै टावारानो प्रब्लेमथार आंनिया।
आतसा जोंनि
नोंथाङा दायो फ्रि दा नोंथां? हेलौ।
इएस आं फ्रि।
होमबा सानैजों मोनसे खोथायाव सावरायलायनोसै ना मा बुङो?
सावरायजायो नों मा गोसोआव सावरायनो।
औ होनबा नोंथाङाथ' माइ माबा खोथिया सोथिया रोगायाखै नामा?
जोंना बरथ'मान खोथियाथ' फोबायमोन फोनायालाय दा देरथ'वाखै माने
अ बिदिसोना बा
उम सामलाबावगोन माने एसे
अ हो हौ हौ हौ।
नोंथांमोनहा ओमफाय गायोना गाया माइ?
जोंना देग्लाय गायनाय नङा खोमालै नोंथां एसे उसुबिदा जाना दं। ओम फायहो न'आवबो सोलाब लाया माथो। गायनो नागिरबाबो। टायेमानो मिलायलाया न'आव
ओं नफोराव मानसि गैया माने एदिनो खस्थ'
औ आरो आजिरा साजिरा होनांगौना फैसाफोरनिबो एसे टेक जाना दंथ'यो
बिराद फैसा थांगोना माइ गायनायावबो
औथ' थाङोथ'
ओरैनो जोंनाथ' गायगोन गायगोन खोथिया फोनानै दोनदों ओम सप्तासेल' बारा गाया जोंहा ओरैनो हांनाय खिनिखौ गायगोन खोथिया बेबांसिम थोयो बेसेबांखौ गायगोन
अ नोंथाङाथ' माइ गायनो रोङा बे आंनिबाथ'
आंथ' रोङा रोंनायालाय आं रोङा आं जास्ट ओ माने हेल्पखौल खालायगोन आङो रोङो होमबा आंनो एसे फोरोंहरनो हागोन नामा आंनो एसे फोरोंहरनो हागोन नामा
फोरोंनोथ' आङो मेगनजों मेगन नङाबा हानाय नङा नों मानसिया खाथियाव थानांगोन होमबासो फोरोंनो हागोन आं ओरैनो जास माने अ बिदिथ' आङो मबाइलाव हानाय नङाबायदि जों नोङो मबाइलदो ओमफ्राय रोंनाय नङा बायदि मोनदों आं नोंखौ मबाइलाव फोरोंहरबा
आंथ' नों होनबासो रोंगोन नों फोरोंबानो रोंगोन आं
बिदिसो होमबा ना अ नायनाय नायनांगोन बिदिसो नोंथां होनबा र' आङो
नों बेनि बे बे टपिकखौनो नों आंनो फोरमायहर थोथ
हाय आखाइ फारनैजोंबो गायखायो आं एखदम माने नोंथां मा होनबावनो थाब थाब गायनांगौ जायोना हाजिराफोरबो लाबाय थानो हाया संख्रिनि साहाबाबो गायथाबखायो आं हा नोंथां मा होनदों
नों सिगाङाव गायोना गायामोन
आंथ' बै उन्दैनिफ्रायनो गायो नोंथां मा बुंबावनो उन्दैनिफ्रायनो गायबाय थानायना एक्सपिरियेन्स एसे दि जालांबाय।
जोंनाबो गायो गायनायालाय होनबो बांद्राय ओंखारनाय जाया माने आङो।
अ हो हो। अब्ला नोंथांमोना गायगोन होनबा देग्लाय?
ओं गायगोन। खोथियाबो रेडि जाजोबबाय। जोंना दाख्लै बावै नदम होदों दा खारेनानै दोनदों।
औ हा हा। हाल एवनायावबोथ' बहुद फैसा थाङोलै नोंथां? नंगौना नङा दे?
थाङो थाङो थाङो। बिगायावनो दा सारिस'।
अ नोंथांमोनाथ' होनबा फैसानि अभाब गैयाबे नोंथांमोनाथ' अब्ला। जों हालएवहोनो होनोनो हालायदों बालाय। नोंथां।
फैसायाथ' अभाब गैया बारु होमबाबो माने मावनानै जानांगोन ना बिसो।
औ नोंथां।
मावनानै जानायनि खोथायावसो।
औ औ। अब्ला नोंथाङा दिनै दुब्लियाव थाङासै हा नोंथां?
दिनै खामानिया जाथ'वाखै माने खामानि जाबाथ' थांनांगोन उफाय गैया माने।
औ अ ह नोंथाङा फोरोंगिरिबो नामा ओमफाय नोंथां एसे खोनानो मोनदों माथो आं?
सब माने अल राउण्डार।
औ अ ह ह होमबा नोंथाङा माइबो गायो खोथियाबो रोगायो फोरोङोबो गथ'फोरखौ बिदि होमबा? थो अलराउण्डार। स्किलथार माथो नोंथाङां नों ओ।
औ।
अ।
रोंनायखिनिखौ मावोगा माने
एसे माबा होदो मा होनो बेखौ ओम गियान होदो एसे माब्रै माब्रै मेनेज खामनांग।
फैसाखौ बांद्राय खरस खालाय जाया माने नों सेभिंआव सलिनांगौ जायो माने।
सेभिं दोननोथलै नोंथां सेभिं दोननोनो फैसायानो जाया माथो एसेब फैसा जाबानो गोमाजोबफायो ओबाव ओ थाङो फैसायानो फाता गैया गावनो आं
बेफोरखौ माने मेनेज खालामनो रोंनायासो गिदिर खोथा आंनाव गैया गैनायालाय माने मावनाय मोननाय थांनाय इदि जायो।
औ औ इदिसो होमबा
औ सेभिंबोथ' लाखिनो हाया दा जाबाय आङो माबाजों आलुजों इदिनो मा होनो अमा बेदर
अ अमा बेदर बा फ्रेस फ्रेस मोनो खोमाना गामियावथ' खार
अ गामिनि ना आंथ' टाउनावसो थायो नालाय टाउनाव माथो माथो अ टाउननि अमाया थावानो माथो नोंथां मा बुंबावनो?
बेनो माने गामि बायदि जाया जानायालाय
ए सालानि बायदिसो मोनखायो जाबानो थावआनो एवनानै सं एवबाबो द्राय फ्राय संबाबो मेवाइजों रुबाबो टावानो माथो नोंथां टाउननि अमाया
थावा थावा थावनायालाय माने गामिनि बायदि प्रेइस सोब बुस्थुआनो माने गामियावसो प्रेइस मोनो नालाय
गामियावबो थांनो जा हाया जाहैबाय गोजानथार। थांलाय फैलाय बायो हाबाबो हाबाबो
सोमोन्दो दंदा ना गैया
गामियाव दंसाबो माने दङआनो होनजायो दं दं दङ। सम सम थांनाय जायो आङो एथबांबो थांनाय जाया गामियाव बायो माने एसे आरो बिजिथारना आं माने ओरै थांलाय ओरै फैलाइ थांनाय बारा जाया।
टाउनाव थाग्रा मानसिफोराबो बारा गामियाव थानोबो सुवा जायो ओमफ्राय ओरै गामिनि मान
औ आरो मोनसे प्रब्लेम मोनथार मोनसे प्रब्लेम मोन थारो आं गामियाव फैब्ला थावरानो नाङा गामियाव फैबा एखदम माने आङो प्रब्लेम मोनथारो बे मोनसे खोथाखौ गामियाव आलासि जाफैबाबो खुरमा आलासि जानायबाबो टावारानो नाङा नाङा न'आवबो फन हर फिननो हाया जायो ओरैनो इन्टारनेटबो सलि जाहैयो जेबो नायनोबो हाया जायो मबाइलखौनो माने मानो लादोंसो
गामियाव माने एसे डेभलपा खम माने
औ औ आसलथे गामियाव टावार मोनसे गायना होनांसिगौ दाहालागै नंगौना नङा नोंथां
दा बहाबा बहाबा मोनो खिन्थु लकेसन अबावबा जाया माने
नोंसिनि नोंसिनि गामि खाथियाव माथो टावार मोनसे दंनो फाइभजि गायनाय नांफैया इयो नोंथां टावारा
मा बुंनो आरोना
अ
आपडाउन माने स्टेबोल गैया
औ माने बेकवार्डथ' नंला टावारथ' नांसिगौ माने टावार गायना होबा मोजां जागौमोन एसे डेभलपसिन जागौमोन ना मा बुङो नोंथां
दा बेफोरनो देभलबआबो लासै लासैसो जायो नालाय डाइरेक्थ' जाया खिनथु मा होनो जोंनालाय नाङो नांनायलाय जोंना गामिया माने बांद्राय बेकवार्ड नङा माने
औ औ इजिसिन अब्ला लामाफोरालाय माब्रै नोंथां नोंसिनि गामिथिं मोजां ना फक्का ना ओरैनो हाब्रु जायो ना मा
दा माने जोंथिंहाय गोदान बनायगासिनो दं माने जा लामाखौ सिगांनिखौ सिफायनानै दा गोदान गोदान बनायगासिनो दं लकेसन लायै लायै माने
अ दा माने हाब्रु जायो ना माथो जाखो लामाया?
दाथ' अखा बोथोर अबबा हाब्रु अबबा मोजां इदिनो
औ। लामाफोरो ओ हो हो ओ दैज्लांआव अबबा लामा ओ बायस
औ दैमायाबो देरोबो। दैमाबो खाथि दंना।
अ नोंसिनिथिं दैमाबो दं होमबा अ ह ह औ औ।
टाउनथिं अभारफ्लबो जायो माने बे बाना दैबानाबो फैयो अबबा स्कु स्कुलफोराबो मालाबा बन्द' जायो अफिसफोराबो मालाबा बन्द' जायो माने बे दै बानायनि थाखायनो।
औ टाउनाव जोंना मोनसे से बेराद ज'मा जाजोबो लामायाव ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया दैया माने नालानिसो दै माने लामायाव ज'मा जाजोबो टाउन टाउननि लामायाव माने। ओरैनो जोंनि ससाइटिनि लामायाव बा गानोबो हाया मानोबो हा
दैलां बोथोरबाबो इदिनो दै बाना दै हाब्रु जायो माने जाय जाय
औ जों जोंनि सिं गारजि जायोलै हेगदम माने दैआ ज'मा जाना थायो थाब जोबा माने थाब रानजोबा वाल खोथेेजोबनाय मानसिफोरनाबो दैयानो थांनो जायगा गैया लामायावनो थाबाय थायो। न' ब्रेव ब्रेव जाजोब्बाय आरो नालानि दैबाव सो नालायाबो उसि फावजोबो आनप्लेन माने मोजाङै प्लेन खालामालासिनो। औ नोंथां आंनाबो एसे माने फिसालाया लेंहरदों आंनाबो एसे माने ओरै माबा प्रब्लेम जादोंनो र' आं थांना फैनि।
औ दे सोलाबबा रायलायगोन दे।